हेलौ?
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
औ ओ नोंथांजों आं ओ आबहावा गुबुंले जानाय बे आयदानि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांनो आङो ओ फन हरनाय जादों आरो नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां रायलायनो हागोन दे, रायलायजागोन।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो जे जोंनि समाजावहाय माबायदि मा खालामनायनि थाखाय जोंनि आबहावाया गुबुंले जागासिनो दङ?
औ नंगौ नोंथां। बिदिब्ला फोरमायलांसै नोंथाङा खोनासंदो।
औ। जागोन।
ओ जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि मानसिफोरा उम बायदिसिना पलिटिन प्लास्टिक बाहायो। बिब्दिनो गा ज्रि मुवाफोरख ओ जानला मानला जायगायाव मोजां जायगायावबो जोङो जोंनि मानसिफोरा मोजां जायगायावबो बायदिसिना गाज्रि लेथ्रा मुवाफोरखौ ओ गारनानै दोनो बिब्दिनो बिबदिनो आबहावाया गुबुंले जायो। बिदिनो हायाबो गाज्रि जालाङो आरो पलिथिन बायदि प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेराव गारलानानै दोनो। बेखौ साखोन सिखोन दाबसे जायगायावनो जमा दोना जेराव मेराव गारलानानै दोनो आरो बिब्दिनो आब हावाया गुबुंले जायो आरो बायदिसिना गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि दा जों मेगनजों नुनो मोनदों बिदिनो गोबां मानसिफोरानो लुगासिनो दं इन्डास्ट्रि। गिदिर गिदिर बिदिनो बेफोराव बेफोराव गोबां खामानि ओ मावनाय जायो, जेरै
औ नोंथां। जेरै ओ कालकारखाना बेफोरावहाय गाज्रि उखुन्दै ओंखारनाय बेफोरनि थाखायबो ओ बारहावाया गाज्रि जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां। बिब्दिनो आरो गारि म टरनिफ्राय ओंखारनाय ओ गा-गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय पेट्रल खामनाय बेफोर उखुन्दैयाबो ओ जोंनि बे बाहावखौ ओ आबहावा औ आब हावाखौ गाज्रि खालामो। ओ लोगोसे बिदिनो जाबोर जनथ'र फोरखौ जोंनि मानसिफोरा ओ साखोन सिखोन खालामा जायगाफोरखौ बिब्दियैनो जाबो जुनथुर बेफोर सेवनानै गाज्रि बेफोरनि सेवनायानो जेनेबा गेस जानानै ओंखारनानै जोंनि आबहावा बा बारखौ गुबुंले खालामनाय खालामदों।
औ नंगौ।
औ।
अ
ओ जोंनि बे आबहावा गुबुंले जानाय बेवहाय जोङो ओ बेखौ होबथानो थाखाय माबायदि ओ मा मावनांगोन नोंथां?
आबहावा उम गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय ओ जोंनि मानसिफोरा बिदिनो गारि मथर सलायनायखौ खम खालामनांगोन अब्लासो जि ओ उखुन्दैया ओंखार ओंखारनाय नोङा। आफा आरो आबहावाया गाज्रि जानाय नोङा लोगोसे बायदिसिना कर
बायदिसिना ओ मुवा बेसाद गारनायजोंबो ओ जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो नालाय ओमफाय बे आबहावा खौ ओ मोजाङै लाखिनो थाखाय जों बायदिसिना मुवा बेसाद गारनायफोरखौबो जोङो ओ खमायनांगोन आरोना नोंथां।
औ साखोन सिखोन खालामनांगोन।
औ दा जे नोंथाङा होनलांबाय जे जोंनि आबहावा गाज्रि जानायनि गोबां ओ जाहोनखौ नोंथाङा आंनो होनलांबाय ओ बिब्दिनो आंबो फंनैसो जाहोन नोंथांनो आंबो फोरमायनोसै। ओ जा बार हावा गुबुंंले जानाय। बे बारहावा गुबुंले जानाय जाहोनानो जाहैबाय मा जोंनि दा समाजनि सुबुंफोरा गोबां मुवा बेसाद ओ जायो लोङो बेफोरनि ओ बथल बा प्लास्टिक बेफोरखौ जेराव मेरावनो जेयाव जायो बेयावनो गारनानै ओ फोयो आर बिनि थाखाय जोंनि आबहावाया गो बां गुबुंले जायो।
औ नंगौ नोंथां।
नाय मुवा बेसादफोरखौहाय ओ बेफोर सुबुंफोरा खननानै लाबनानै मोनसे जायगायावनो ज दोनोब्ला जों बेखौ सावनानै बा फबनानै दोननो हायो आरो। फबनायनिख्रुइ बे प्लास्टिक नालाय बे थ से खेवनानै थाङा नालाय बेनि थाखायनो फबनायनिख्रुइ सावनाया साबसिन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो ओ आबहावायाव ओ गोबां जिब जुनार बेफोरबायदि बेफोरनो ओब बिब दि मुवा बेसाद गारनाय बा मुवा बेसादखौ जेरै मेरै ओ दोननाय बेफोरनि थाखायबो गोबां जिब जुनारानो जोंनि ओ बे ओ मिथिंगायाव गोमालांनो हमदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो ओ आबहावाखौ गुबुंले खालामनायनि नायखौ हमथानो थाखाय जोङो जेरै मेरि गारनाय मुवा बेसाद आरो ओ जिब जुनार थैनायफोरखौ ओ जोंनि दा ओ सुबुंफोराहाय दैमाफोराव बा फोथारफोराव ओरैनो नाङा फाङा गारनानै दोनो बेफोरखौहाय फबनानै दोना आरो ना नोंथां। जोङो दासान्दि नुनो मोननायावहाय। बेनि थाखायबो जोंनि आब आबहावाहाय गोबां आबहावायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो। बेनि थाखायनो जोंनि आबहावाया गो गोबां गाज्रि जानो हमदों आरो नोंथां। औ आरो बिफां दान नाय बिफां दाननायाबो जोंनि ओ आब आबहावाखौहाय गुबुंले खालामदों आरो मानो होनोबा जोङो बिफांनिफ्राय अक्सिजेन गेस मोनो आरो बिफाङा कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ सोबनानै लायो। बिनि थाखायबो बिफां गाय गायनायाबो आबहावा गुबुंले जानायनि जा-जाहोन आरो जोङो बेफोरखौ दाननायजों लोगोसे। ओ जौसेथा बिफां गायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो। खोनादोंना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां खोनादों।
औ बेनिफ्राय जोङो बे ओ औ बे बिफां खौहाय जोङो गोबां सुबाबो लोग गो नांनानैहाय गायोब्लाथाय जों फांसे दंफां दानोब्लाथाय जोङो फांसेनि जायगायाव जि दाल बा नैजि दाल दंफां गायोब्लाथाय जोंनि मिथिंगानि थाख थाखाय जोबोर ओ मोजां जागोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां आरो बारहावा
हो
आरो ओ जोंनि आबहावा गेबेंनायाबो गोबां बिफां गायोब्ला ओ जोङो अक्सिजेनखौबो ओ गोबां मोननो हागोन आरो अखाया अखानि बिबाङाबो अख-अख-अखानि बिबाङाबो बारा जागोन। जोंनि आबहावा जोंनि आबहावायाव बिफां दाननायनि थाखायनो दा जों नुनो मोनदों गोबां अखाया खम आबाद मावनो थाखाय जोङो दै मोना अखा हाया बिफां दाननायनि जाहोननि थाख खायनो बेफोरो। जानो जादों जानो हागौ नोंथां। बेनिखायनो जों बयबो बिफां लाइफां खौ गायोब्ला जों नांगौ बिबांनि दै मोनगोन जों मान जिफोराबो अक्सिजेन मोनगोन जिब जुनार दावउसिन दाउला गाससिबो थाजिम मोनगोन। होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथो औ बिफांखौ जोङो गायोब्ला। नाथाय जोङो गोबां बेमार आजार जानाय जेरै जोङो बे नाङा फाङा गाज्रि मुवाफोरखौ जेराव मेराव गारनानै दोननाय बेनि बेनिफ्राय जोङो ओ जानाय गोबां बेराम आजार बेफोरनिफ्रायबो जोङो। बिफांखौ गायनानै दोनोब्ला बा बेफोर मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो मोजाङै सावोब्ला मोजां दाबसे जायगायावनो दोनोब्ला जोंनि बेमार आजार जानाय बेफोरबो गोबां खमायलांनो। हमगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ औ बेनिफ्रायहाय जोङो बे बिफां दानाय जे बिफांखौ जोंयो दाननानै हाय गोबां बिबांनि बिफां गायोब्लाथाय जोंङो अगजिसेन गेसखौबी मोजांयै मोनगोन आरो जोंनि देहायाबो गोगो थागोन आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथो औ आंबो बेखौनो सानो नोंथां जों बिफां लाइफां मोनोब्ला मोजां अक्सिजेन मोनगोन आरो बिब्दिनो गोग्गो गोगो बार मोनगोन जोङो। बिदिनो बेमार आजारनिफ्राय बारगनो हागोन होननानै आंबो सानो जेनेबा बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां आरो बिफां लाइफां औ बिफां लाइफांङाबोथ बेफोरनि रोदा आरो बिलाइ बेफोर बो मुलि जायो होननानै मिथिनो मोनदों जों बेफोरखौ बाहायनो रोङोब्ला बेमार आजारनिफ्रायबो बारगयो होननानै मिथिनो मोनदों। थालैनो बिफां लाइफां गायोब्ला बिफां लाइफां थारैनो बिफां लाइफां गायोब्ला ओ जोंनि देहा एबा बुहुमनि आबहावानि मानसिफोरा जिब जुनारफोरा गासैबो थाजिम बा गोग्गो थानो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया सैथो। बिदिनो जोङो नोंथाङा दाबावैसो बुंलांनाय जे बिफांनिफ्रायहाय मुलि जायो होननानै नंगौ नोंथां। खायफा खायफा दंफांनिफ्राय बि बिफांनि रोदानिफ्राय बा बिफांनि बिलाइनिफ्राय ओ मुलि जायो आरो नंगौ बे मुलियाहाय जोंनि गोबां बेमाराव बहाय खामानि होयो आरो नों नोंथां बे मुलिया ओ बे हाथाय गलानिफ्राय मोननाय मुलिनिख्रुइ बे मुलिया साबसिन जायो आरो नोंथां। औ बेयावहाय गुबुन जोंनि देहाखौ गाजि खालामनो हानाय गुबुन जेबो बाहेरा मुवा बेसाद होनाय जा नालाय बेखौ खौहाय न'आवनो बनायनाय जायो नालाय बेनिखायनो बियो जोंनि देहानि मोजां जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों आङो मोनथिनो मोनै गोबां बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय।
औ औ बिदिब्ला दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ दे।